औ खोनदों ए औ खोनादों आगो
औ ओह आब'आ फ्रियावनो दङ ना
औ फ्रिनो दंथ'यो नै
अ अब्ला आब'आ आंजों दावबायनायनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो हागोन नामा
औ सावरायनो हागोन
अब्ला दावबायनाय होननानै बुङोब्ला ओह सरासनस्रायै जोंनि सुबुं माहारिफोरा
औ
उन्दैनिफ्रायनो लानानै बोराय बैसोसिमावहायो गावनि जिउआवहाय जाबायदि थांखि लायो ओह बेफोरखौहायो समाजाव थानानै समाजारि जानानै खामानि मावदों
औ औ
बैफोर माखासे ओ आखुथायफोरखौहायो बुंनो हायो नङा होनबा आब'
नंगौ नंगौ
अब्ला अ ओह दा मोनसे बिथिङावहायो नायनो थाङोब्ला ओ दावबायनि नाय। दावबायनानै हायो। सरासनस्रायै समाजारि सुबुंफोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो। माबायदि दावबायना। दावबायनायनि गेजेरजों। आथिखालनि मुगायाव।
औ।
मा महर लादों। एबा माबायदि थासारियाव दङ। बैफोर माखासे खोथाफोरखौ जों रायखांनानैहायो सरासनस्रायै दावबायनायनि। सोमोन्दै। नो हागोन नङा होनबा आब'।
औ औ
अब्ला आब'आ दावबायनायनि सोमोन्दै फंनैसो खिन्थानो हागोन नामा।
औ हागोन हागोन। दावबायनाय। खौ नाय गोदोनिफ्राय लानानै दासि दाखिनि समखौ नायोब्लाथ' जोङो गोबां आवगायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ।
औ गोदोनिफ्राय दायो साबसिननि। फ्राय हामसिन जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो।
औ।
मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि दिनावथ' बहाबा थांनो गोनांब्ला थांब्रबनो थाखाय गारि मथरनि गोबां आंखाल जायोमोन।
औ।
आरो एसेबां मानि गावनि थां थांनो गोनां जायगा गोजान गोजान जायगाफ्राव जोङो थाबायनानै। थांनो हायामोन एबा दावगायहैनो हायामोन।
औ नंगौ।
औ गारि मथरनि आंखाल आरो लामा सामाफ्राबो गोदोनि दिनाव मोजां नङामोन।
औ।
आरो आथिखालावथ' जोङो फारसेथिंजायनिफ्राय नायोब्ला दावगानायखौ जों नुनो मोनदों।
औ औ।
गारि मथर। फोराबो जोंनियाव दायो। थोजासे आरो थोजासेनि बारासो जानानै दंबावो दानि आथिखालनि जुगाव। दायो जोङो। बहाबा थांनो गोसोब्लाबो बाबो गोसो बायदियै गारि मथरजोंनो थांलाय फैलाय खालामनो हायो। जायनि जाउनाव दायो जोंङो बहाबा दावबायनो गोनांब्लाबो एसेबां जेंना जेंसि जानाङा।
औ
जेराव थांनो गोसो बेयावनो जोंङो दावबायनानै फैनो हायो।
औ
खोद नाथाय गोदोनि दिनावथ' बेबायदिखौ हायामोन।
औ
गोदोनिफ्राय दासिम जोंङो बुहुद जौगानायखौ नुबोनो मोनदों आरो। बहाब बहाबा गोजान जायगायाव थांनानै जोंङो बिसोरनि थानाय जानाय माबोरै सलियो बिसिनिथिं मारै बेफोरखौबो जों मिथिनो मोनबोयो आरो।
औ
औ बेनिखायनो दावबायनाया जोंनि जिउनि थाखाय मोनसे जोबोर गोनांथि।
औ
उम
आगैयाबो एसे बुंना होनो हागोन नामा इफोरनि बागै?
औ हागोन अब्ला दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' आब' जोंङो गाव गावनि जिउआवहाय गोबां माने गावखौहायो जोंङो गाव गावनि थांखिखौ माने गुबुन दाबसे जायगाखौहायो जोंङो नायनो लुगैनानै मोनसे थांखि खालामनानै लायो नालाय। बैफोर थांखिफोरखौ जोंङो आथिखाल मुगायावहायो ओ इजियैनो जाफुंहोनो हानायखौहायो जोंङो ओ नुनो मोननाय जायो आरो। माने गाव हार सिङैनो ओ दावबायहैनो हानायखौ जोंङो आथिखाल मुगायावहायो जोंङो नुनो मोनो। ओ दावबायनाया गोदोनि समावहायो जोंनिया गोबां गारि मथरनि जेंनाजों जोंङो जुजिनांगौ जानायनि जाउनावहाय जोंङो ओ गारि मथर खमनि जाउनाव आरो हान्था मेला फोर‌ हान्थाामेला मोजां नङिनि जाउनावहायो जोंङो दावबाय दावबायनो हायामोन गावनि गोसो बायदि। मानो होनब्ला गोदोनि समावथ साइकेल थेला गारि बेफोरबायदिसो दंङमोन नालाय
ओं
जाउनाव जोंङो बारा गोजान-गोजान दावबायनो हायिखौ जोंङो नुनो ओ मोनदों आरो। गोदोनिफ्राय लानानै बेयो दासिमावहाय दावबायनाया जोबोद जौगानायखौ जोंङो नुनो मोनदों। दा दानि मु मायावथ जोंङो दावबायनो होननानै बुंङोब्ला जों जों गाव गावनियावनो जोंनावहाय गारि मथर थाखायो आरो हान्था मेला फोराबो जोंनिया हायो दा बियो जोबोद मोजां जाबाय बिनि खायनो जोंना दावबायनायखौहाय जोंङो गाव हारसिङैनो जोंङो ओ दावबायहैनो हानायखौ जोंङो नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंङो दावबायनायजों लोगोसे जोङो दाबसे जायगानि संसार जानाय एबा दाबसे जायगायावहाय मास सोलिदों जोंङो बेखौहाय दावबायनायनि गेजेरजोंहाय जोङो नुहैनो मोननाय जायो। नङा होनबा? ब
औ नोंगौ।
औ दावबायनायाहायो जोङो गोबां आजिखालिथ' ससियेल मिडिया जुग नङा होनबा?
ओ नोंगौ।
ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो जोङो गुबुन सुबुंफोरा माबायदि दावबायहैयो गुबुन गुबुन जायगायावहाय जों बेफोरखौबो नुनो मोनसै गोदोनि दिनाव थ गोदोनि दिनावथ' जोंङो जोंनियावहाय बेफोरबायदि गैयामोन ससियेल मिडिया जुग गैयामोन।
ओ।
बिनि जाउनाव जोङो बिदिनो दावबायनायफोरखौ बारा नुनो मोनामोन आरो। जोंनियाव बेफोरबायदि सुबिदाबो गैयामोन नालाय
औ।
आथिखाल मुगायावथ' गोबां गोबां दावगानायखौ नुनो मोनबाय गोबां सोलायबाय। बिनिखायनो जोङो दावबायनायखौहायो ओ आथिखालावहायो जोङो इजि होननांसिगोन आरो।
औ नंगौ।
इजियैनो जोङो दावबायहैनो हायो। माने दावबायलांनो हायो आरो। अब्ला जोङो ओ आब'मोननि जायगायावहायो ओ दासिमबो साइकेलजों दावबायनायखौहाय नुनो मोनो नामा एसे फोरमायनो हागोन ना आब'आ?
औ औ हागोन जोंनि जायगायाव थ बिदि साइकेलजों खाथिखायाव थांनाय दखान बाजारफोराव थांनायावबो
औ।
साइ साइकेलखौ बहुत खम आरो। गोबाङानो दा गावबा गाव न'खरावबो गारि बे नङाबा गंफायै थाखायानो बुंजायो।
औ
बेनिफ्राय साइकेल साइकेलजों जोङो एसेबां लामा गोजानबो हान्थिनो हाया नालाय गोबां खस्थ' खस्थ'खौ नुनो मोनो बेनिखायनो दा साइकेलफ्रा दा लासै लासै खमायलांबाय आरो गोमालांनो हमबाय आरो बहाबा गोनांथि जायोब्लाथाय जोङो साइकेल साइकेलजों थांब्रबनो हायाना थांलाय फैलाय खालामनो हाया
औ
ओंखायनो बांसिनानो दायो गारि मथर बाहायनाय जाबाय आरो नाथाय अब्लाबो साइकेल साइकेलखौ बाहायनायाबो जोबनानै थांद्रायाखै एफा एनै लामा ससेफ्राव थांनायफ्राव जोङो दासिमबो साइकेलखौ बाहायनाय नुयो माइ सौनो लांनाय मानाय इफोर माबाफोर फिसा फिसौ माल लायनो थांनाय इफोराव जोङो दाबो साइकेलखौबो बाहायनाय नुयो आरो
औ
औ आगैमोननि थिंजायलाय मारै?
जोंनिखैबो साइकेल सालायनाया साइकेलजों दावबायनायाहायो गोजान लामासिम दावबायनो हाला मानो होनबा गोदोनि दिनावथ' एसे साइकेलजोंनो अह अस अ एबा थाबायनानैनो गो- गोबां माने दावबायहैयोमोन नङा होनबा? अ गोजान गोजान लामाखौ दानि जुगाव साइकेल एबा थाबायनानै अ गोजान-गोजान मोनला
औ
औ फ्रायो जोङो आथिखाल मुगायावहायो साइकेलाबो दङ साइकेला गंफा गंनै दङ जायफोराहायो गामि सिं सिङावहाय दङ आरो साइकेलाबो गंफा गंनै
औ
ओ बांद्राय माने हानद्रेदावहायो ओ नाइनटि पारसेन्टआनो साइकेल गैला होनजायो
औ नंगौ
आथि- खाल मुगाखौ नायना-नायोब्ला जोंनिया आथिखाल मुगाखौ नायोब्ला जोंनिया उम गारि मथरफोराबो बयबो लानो हानाय जाहैबाय बिनिखायनो बांसिनानो गारि मथर- जोंहाय दावबायनाय जायो बिनि- खायनो जोंनियावहायो बो बुहुत खमसैयानो आब' साइकेल आरो थाबायनानैहायो दावबायनाया गासिबो गारि मथरजोंनो जाजोबबाय आरो
समजों लोगोसे दावबायलांनो थाखाय जोंनो गारि मथरनि जोबोद गोनांथि।
औ औ औ अब्ला आब'निसिम गोजोननाय थाबाय आंजों दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायफानायनि थाखाय।
गोजोन्नाय थाबाय आगै।
औ औ औ
दे